हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना।
ओं खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांजों दसे सम ओ जोंनि जिउनि जे हान्थिनाय लामा बा जों जिउआव गोबां दुखु सुखु मिनि खुसि। जायो नङा होनबा बिनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन। सम होनो हागोन ना।
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां आं
जों संसार जानाय होनोब्ला गोबां खस्थ'बो जायो। एखमबा समाव आरो गोबां मिनि खुसिबो जायो जेरै एखमबा समाव खुस दुखुआ ओरैबादि माने गोबां रोखोमनि फैयो जोंनि गेजेराव जों सोरबाबा थाखा फैसा गैयिनि जाउनाव दुखु जानांगौ जायो सोरबाबा अननाय मोनैनि जाउनाव दुखु जानांगौ जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा जोंनि गेजेराव ओरैबादि खुसि जायो जे माबा मोनसे मोननो लुुबैनाय हास्थायनाय बा माबा मोनसे साक्सेस जानाय बेजोंजों लोगोसे जोङो बिराद खुसि जायो थिग बेबादिनो जोंनि जिउनि हान्थिनाय लामायाव नोंथांनि एक्सपिरियेन्स बा नोंथाङा माबादि ओ दुखुखौ ससेनांखो बा माबादि गोजोननाय मोनखो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो फोरमायोब्ला मोजां जागौ।
औ। हेलौ ओ आंनि एक्सपिरियेन्सआव आं दासिमहालागै दुखु सुखु होननानै बुङोब्ला ओ सुखु होननानै बुङोब्ला जिखिनि बियो जिखिनि लुुबैयो जोङो दाबायदि समाव बेफोरखौ जोंङो गासै खौबो मोनजोबा बानो जोंना मोनजोबबानो जोंना खुसि जायो नालाय।
औ।
औ बे मोनसे सुखु होननांसिगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जों दुखु होननानै बुङोब्ला जों माबा मोनसे बिमा बिफानाव बिनायखौ मोनाब्ला बा मा खौबा जोङो खुद्रिनानै थानाय बेफोरनो जोंनि थाखाय दायो दुखु बा सुखु बिदि होननानै बुंनांसिगोन। सिगोन आरो जों मोन-मोनबानो खुसि मोनाबानो दुखि बे दे बिदि आरो।
दा जों मानसि मानसिनि लुबैनायाथ' जोबनो थाङा नङा होनबा नोंथां‌। दा जों गासिबो बुस्थुखौनो जों लुबैबाबो जाया जोंहा माखासे बुजिनायबो थानांगोन। मोनैखौ जोङो मोना माबा मोनसे बुस्थु लुगैनायखौ जों मोनाबा जों दुखु जानायनि अनगायै जोङो बेखौ नाजाबाय थानाय मोनो गाहाम आरोखि। माने आं बेखौ दिनै मोनासै नाथाय आं गाबोन निस्सय मोनगोन बेफोरबादि गोसोआव साननानै लानानै माने गावखौनो गाव ए से गोजोननाय लायोब्ला मोजां जायो आरो। आरो आथिखालाव गोबां गोबां दुखु जानानै जोंनि सोलोंथाइ गोबां सोलोंथाइ गोनां मानसिफोराबो ओ बा सोलोंथाइ गैयि मानसिफ्राबो सुइसाइद जालाबायनायखौ जों नुनो मोन नङा होम आथिखालाव दा बेफोरो माबा मोनसे हास्थायनाय बा माबा मोनसे मोन-मोननो लुबैनायखौ मोनैनि जाउनाव बा साननायफ्रा जाफुङैनि थाखाय निस्सय बिसोरो ओ बिदि सुइसाइद बा माबा मोनसे गाज्रि लामायाव थांनो आगान सुरो। दा बेफोरबादिखौ जोङो गोसोआव जों गावखौनो गाव गोसोआव ओरैबादि गोख्रों अ माने गोसो लानानै जोङो दावगनांगोन। समाव दुखुआ सुु दुखुआ फैखायो नाथाय जोङो दुखु सुखु फैयो होननानै माने दुखुआव जोङो जेब्लायबो जे दुखु जानांगौ बेल' नङा। दुखुखौ जोङो ओ जोङो माबा मोनसे ओ पावार हिसाबैसो बाहायनो हायो नामा जों माबा मोनसे मोनाखै बाबा माबा मोनसे जाफुंसाराखै जों बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थानानै बा माबा मोनसे हास्थायथायबाय थानानै बा बेखौ मोननो थाखाय जोङो ओरैबादि खस्थ' खालामनानै जोङो मोननो हायो नामा बेफोरबादि जोङो माने मिसयउस दुखुखौ जोङो मिसयउस खालामालासिनो बेखौ जोंनि बोलो हिसाबै जों बाहायनानै लानाया जोङो गोनांथि आं होन बेखौ होननानै आं सानो आरो। दा लाइफआव दुखुआ जों बयनावबो फैयो होन-होनबाय थाबाय आङो दहायनिफ्रायनो आरो सुखु सुखुखौ जों मोननो थाखाय मुवा बेसाद मोनबाल' जों सु खौ बे न'आ जोंहा मोनसे गोथार गोसो थानांगोन। आरो जोङो इसोरनियाव इसोरनियाव अरायबो माने फोथायनाय थानांगोन। अब्लानो सु खुआ जोंनि गेजेराव अरायबो फैगोन नङा होनब्ला। दा
गोसोनिसो-सु-गोसोनि-गोसो सिंनि सुखु खौ जोङो मोननो थाखाय इसोरनावबो सम सम आर'ज खालामनांगोन इसोरनि खाथियाव जोङो गंलायनो रोंनांगोन आरो सुबुं माहारिनि गेजेराव जोङो मिलायनानै थानो रोंनांगोन। अब्लासो जोङो सुखुखौ मोनगोन। सुखुखौ जोङो हाथाय बाजाराव नागिरनानै मोननाय बादि बिदि मोना मोननो थाङा माबा मोनसे मुवाखौ मोननानै सुखु जानाया बियो दान्दैसिनिल' नाथाय अरायनि सुखुखौ जोङो माने जों जोंनि गेजेरावनो दङ बे अरायनि गोजोननाय बा अरायनि सुखुआ। जों बिखौ ओ गावनो गाव खालामनानै लानांगोन। बेयो माबा मोनसे धोरोमा धोरोमखौ फोथायसोमनानै बा गावनि ओ खाथिनि मानसिखौ गाव गाव खौ बायि अननानै बा गुबुन जिब जुनार खौ गावखौ बादि अननानै गुबुन ओ फिसा फिसौ एम्फौ एनला गासैखौबो गाव गावबादि समान साननानै जुदि जों सोलिनो हायोब्ला निसय जों गोजोननाय एबा सुखुखौ जोङो मोननो हागोन दा नोंथाङाबो फंनैसो बिनि सायाव फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन।
औ सुखुआव नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जेनेबा मालायनिफ्राय बिनानै बा लुबैनानै मोननाय बा नांथारगौ होननानै बिथारनानै बिख्र' बिख्र' लानाय बा सोरखौबा बिमा बिफायानो जाबा बिदा फंबायानो जा बेफोरखौ दुखु होनानै जोंङो गावनि सुखुखौल' नागिरनानै जों सुखु लानानै ओमफ्राय बेयो माने सुखु नङा आरो नोंथाङा फोरमायलांबाय नो जों गावनो मोनसे नाजानाय थानांगोन बेहाय
औ
जों जों गावनो नाजानानै गावनो गावबा गावनि सुखुखौ ओ नागिरनानै लानो रोंनांगोन।
औ
दुखु होननानै बुङोब्ला संसार जानायाव गोबां दुखु आरो खैफोद आफोद फैयो आरो सुखुल' नङा जोंना दुखु दुखुजों लोगोसे खुसिबो थाफायो बा सुखुबो थाफायो। ओ नों दिनै सानसे नोङो खुसि जागोन नों साननै दुखु जागोन बेफोरबायदि आरो जों बेफोरजों माने औ बेफोरजों माने जोंङो सौसिलांनानै जोंङो संसारखौ जानो सोलोंनांगोन।
जों मोनसे संसाराव आगान होनाय लोगो लोगो जोंङो दुखु सुखुआ नोंजों लोगोसे दंफायो जेरै नोंनि सायखंआ नोंजों अराय सम लोगोआव थायो बेफोरबायदिनो जोंजों दुखु दुखु सुखुआ अरायसम जोंनि लोगोआव थायो आरो जों बेखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जों सौसि लांनो रोंनांगोन औ जोंङो इसोरनियाव बिनानै मोननाय मोनसे बा इसोरखौ फालिनानै मोननाय मोनसे बेहाय सुखु गोजोन दङ आरो मोनसे दा जोंङो गोजान गोजानाव बेरायनानै मोननाय मोनसे खुसि दं। बा जोंङो बिमा बिफानिफ्राय नांगौखौ बिनानै मोननाय मोनसे खुसि दं। बा नोंनि मोजां मोननाय बा नोंनि सोरबा ओ दङब्ला नोंङो बेनिफ्राय माबा मोनसे मोननाय। बे मोनसे खुसि दं बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनाव खुसिफोरा थायो आरो औ आरो दुखुफोराबो बेफोरबायदिनो नों बिनानै मोनि गावनो नाजानांगौ।
औ आरो आं सानो जों बांद्राय बांद्राय समाव जोंङो बांद्राय दुखु जायोब्ला जोंङो आं सानो माने जों जोंनि गोसोनि दुखुखौ जों गुबुननि सिगाङाव फोरमायोब्ला निस्सय जोंनि गोसोनि साननाया बा जोंनि गोसोनि दुख दुखुआ एसेब्लाबो रेजें जायो नङा होनबा जोंङो गोसोआव माबा मोनसे गाज्रि साननाय बा दुखु जादोंब्ला जों लोगोफोर जा न'नि मानसिजों एसे रायज्लायोबा बा बिसोरनो एसे फोरमायनानै होयोब्ला बिनि ओ बेनि सलिउसना जोंनि गेजेराव फैयो दा जोङो हारसिङै सिरि दुखु जादों होननानै हारसिङै सिरि सिरि थानो नाङा जोङो
औ औ
ओ-माबा मोनसे दुखु गोसोआव दुखु जाद दोंब्ला बेखौ जानगार होनो थाखाय जों दसे सम बेरायग्लांनायाबो मोजां आरो। आं दहाय होनलांनाय बायदि लोगोफोरजों एसे एनै रायज्लायनाय सावरायनाय बिनि सायाव आरो गावखौनो गाव मोनसे ओ-पजिटिभ गोसोजों दावगायलांनाय बांद्राय बांद्राय दुखु खौ जोङो गोसोआव लाबाय थाब्ला जोङो बुहुद मेन्टेलि बा फिजिकेलि जोंनि देहायाव खहा जायो। जायखौ ओ-जाय जाय आरो बेजों गाज्रि बेमाराबो साफानो जोंनि ओ-देहायाव गाज्रि बेमाराबो सााबफानो खाबुखौ मोनो आरो नंखायनो जोङो बांद्राय जिउआव बांद्राय दुखु जानो नाङा। जि मोनो बेजोंनो गोजोननानै थानांगौ आरो। अराय सम माने जोंनि गथ'फोरखौबो बेबायाददिनो जोङो फोरोंलांनांगौ आरो। ओनदै समाव जोङो। ओ-गथ'फोरखौनो बुजायनांगौ जे नोंस्रा माबाफोर प्रब्लेमफोर जादोंबा माबाफोर दुखुफोर जादोंबा जिउआव माबाफोर खैफोद आफोद जादोंबा। जों बिमा बिफा बा गेदेरफोरनो फोरमायनानै होनांगौ बेफोरबादि खौ जोङो गथ' गथायनि गोसोआव बा मेलेमाव सोनानै होयोब्ला निसय बिसोरबो गावसिनि खैफोद आफोदाव। माने ओ-
औ
गाव बिमा बिफाखौ गोसोखांगोन बा जोंनि माबा गेदेर गोलाव। फोरफोरखौबो ओ- गोसोखांगोन। ओ- जों बिदि बिसोरनोबो बेफोरबायदि गियानखौ जों सोनानै होना हानांगौ आरो आरो लोगोसे ओ-सुखु गोजोनखौथ' जों अराय बो-हा-हास्थायखायो नाथाय बे हास्थायनायाव जों माब्लाबाबो गोजोनखौ अराय मोनाब्लाबो जोङो। आब-गावनि जिउखौ फोजोबनो लानाय बेफोर बाददि खामानिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ आरो बियो जोंनि इसोरनि नोज जोरावबो एबा जों जोंनि नोजोरावबो। माने बियो मोनसे गेदेर खहा मानो होनोबा जोंनि जिउखौ जों खेबसेल' जिउआव खेबसेल' मोनो नङा होनब्ला? दा जोङो दुखु जानानै जोंनि जिउखौ फोजोबनानै लायोबा बेहाय गेदेर मोनसे फाब जागोन होननानै आं सानो। दा नोंथाङा जोंना समाबो एसे जोबनायनि लामायाव फैबाय दा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां। गोजोनाय
कलखौ दिजकानेक्ट खालाम।
हा?
खलखौ डिसकानेक्ट खालामनाय।
खालामदोंमोन नोंथां नोङो इन कलाव दानना होदो दे।
जायाखै आंना।
होनबा आंनाबो जायाखै अखाबो होबाय जोंनिथिं बोथोरा।